खोनादों ना हेल' खोनादों ना नोंथाङा?
अ ओ मोजां नेट मोननाय जायगायाव थाबोला मोजां जागोन नोंथां
औ औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना मामोन
ओ जोंनि बर'नि कालचार एबा जोंनि बर'नि दामग्रा देग्रा
हारिमु
हारिमुनि सायाव ‌ जादोंमोन नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जों हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौ जोङो दिनै फंसे सोदोबाव रायफोदनानै जों फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां हारिमुवा जोंनि ओब माने मोनसे हारिनि सिन स्रि मोनसे माहारिनि सिनस्रि जायो जेरै न' गंसेया जेरै मुदा गैयाबा सुंथानो हाया थिग बेबादिनो मोनसे हारियाबो हारिमु गैयाबा बे बुहुमाव थावरिनो हाया आरो नोंथां बेखायनो हारिमुखौ जोंनो साब‌ फ्रोमनोबो मानसिनो जोङो सिबिनायखौ जोङो लानांगोन जोङो हारिमुखौ जों सिबिनो रोंनांगोन नङा होमबा जोंनि दानाय लुनाय जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो साफ्रोमबो बोजबनानै लानो हानांगोन जोङो जेखौ जायो दिनै बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो जेरै बर'फ्रा जि मावनानै जायो जि खामानि मावनानै जायो
औ औ हेल' हेल'